अ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय।
ओ नोंथाङा दायो बे समाव ओरैनो दङ ना‌?
औ औ‌ औ
ओ आङो नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
ओ नोंथां बैसागुआथ जोंनि बरनि आंगो आगु फोर्बो नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ
ओ नोंथाङा बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो सावरायनो बा एबा फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन हागोन हागोन।
औ दे।
ओ बैस सागु होनना बुङोबा जोंनि बे आसामाव माखासे बिदि गुबुन जाथिनि मानसिफोराबो फालिनाय जायो।
औ
थेवबो आं दिनैनि हिसाबै दा जों बर फ्रा बांसिन बैसागुआव रंजायो आरो।
औ नंगौ।
बैसागुआव बैसागुआ ओरैबायदि मोनसे फोर्बो जायो बर'फोरनि जेनेबा बे बैसागुआव उन्दै गथ जे बोराय बुरै गासिबो जों बैसागु होनबाथाय एखेबारे रंजाखांनाय मोनो आरो गोसोआ ओफ्राय बे बैसा सागुआ गासै सप्तासे बा स्नि दिन जायो ओ नोंथां बे सिनि दिनाव जोङो फास्टआव जोङो एक थारिखआव जोङो मोसौ थुखैयो हो मोसौ थुखैखांनायनि उनाव जोङो नेक्स्ट दिनाव जोङो बिदिनो गावबा गावनि माबा धोरोमफोरखौ लानानै मन्दिरफ्राव थांला बायसिगोन
औ
थिनथारिग सोनिफाय जोङो मानसिनि बैसागु होनो जाहैदों दा बे बैसागुआव दा माने गोबां रहयस हाबना दं आरो जेरै बर फोरनि माखासे दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय बेफोरो गासिबो बेरखांजोबो आरो बैसागु बोथोराव दा बैसागुखौ जोङो मोनसे ओरैबायदि फालियोमोन गोदो जे गासिबो गथ' गथाय बोराय बुरै ज' ज'यै फालियोमोन आरो हो खिन्थु नैबे दानि मुगायाव जोङो नुयोदि बे गावबागाव फालियो बे बोरायबा बोराय बुरैआ एक्सट्रा सेंग्रा सिख्लाया एक्स्रा गथ'फ्रा एक्स्रा बेबायदि फालिनायसो नुनो मोनसै आरो जोङो दा खिन्थु सिगांनि समाव बेबायदि नङामोन आरो ज' ज'यै बे रंजा बाजा खालामोमोन आरो
हा? जोङो मिथियो जे बैसागुआ बर'फोरनि थाखाय। गिबि बोसोर एबा। बोसोर गोदान हमनालाय आरो बर'फोरनियाव बैसागुखौ। बेनिखायनो माने बोसोर गोदान हाबनाय हिसाबै। द गावनि गोसोखौ एखेबारे मोजाङै थांनो बिदि हास्थायनानै गोसो फु होनानै रंजायो बाजायो बेबायदि खालामो आरो बैसागुआव। दा बैसागुआव बेखिनिखौ बुंबाय नोंथाङाबो हायोबा एसे फोरमायलायदो दे
औ औ।
फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ।
हायोबा फान्डेस नोंथाङाबो बुंनो हादों बैसागुनि सोमोन्दै। औ खोनादों खोनादों। खोनादों ना खोनायाखै नोंथालाय अ नोंथां खोनादोंना खोनायाखै।
खोनादोंना नोंथां।
औ दाबोथा नङा नोंथां। हेल'। अ नोंथाङा खोनायाखै नामा। हेल'। हेल'।
मा जाखो नोंथां।
उम।
औ नों खोनादों खोनायाखै दायो। हेल'। औ नोंथाङा खोनादों ना। हेल'।
औ नोंथां औ।